बाय ओनथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ ओ गिबि गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरखानाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ ओ नोंथांजोंसो आं मोनसे आयदानि सायाव सावराय सानदोंमोन नोंथां
औ नोंथां औ
औ ओ बे आयदायानो जाहैबाय ओ माइ आबाद आरोना नोंथां
नोंथां माइ आबाद औ माइ आबाद
माइ आबाद औ माइ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ हमनानै ला जोङो ओ गामियारि सुबुं माहारिनि गेजेराव आरोना नोंथां ओ जेराव जोङो गामियारि सुबुंनि थाखाय ओ बयनिख्रुइ माने ओ जिउ राहा एबा जिउखौ जिउ सालायलांनो थाखाय जोङो बांसिनै जोङो औ जिउ खुंनाय राहाखौ जोङो माइ आबादखौनो नुनो मोननाय जायो नङा
उम औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो
बेबायादिनो औ ओ गामियारि सुबुंनि थाखाय जिउ रा जिउ खुंनाय बा जिउ राहा लामाखौ जोङो ओ जिउ राहा लामा ओ खुंलांनो थाखाय जोङो माइ आबाद खौ जोबोर मावनाय नुनो मोनो नङाहोनब्ला
नंगौ नोंथां नोंगौ
औ बेबादिनोथ' जोङो माइ आबाद माइ आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो हायेन ओनसोलावल' नङा एबा जोङो गामि ओनसोलावल' नङा जोङो ओ गामि ओनसोलनिख्रुइ बेलेग ओनसोलावबो जोङो माने बेबायदिनो टाउन ओनसोलफोरावबो जोङो ओ गायनायखौ नुनो मोननाय जायो नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो सैथो
लोगोसे जोङो औ बेजों लोगोसे जोङो गामि ओनसोलावल' नङा जोङो हाजो ओनसोलफोरावबो जोङो गायनायखौ माइ गायनायखौ नुनो मोनो नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो।
औ गिबि गिबियावनो ओ हाजो ओनसोल हाजो ओनसोलनि माइ गायनाय होनोब्ला जोङो ओ जेराव बेसोरनियावथ' एसेबांबो बेबायदिनो मोसौफोरजों हालेवनानै गायनो हास्लाबाबो जानाय नङा होमब्ला नोंथां? मानो होनब्ला औ मानो होनब्ला बेबायदि हाजोआथ' बेबायदि गोजौ ओनसोल बेबायदि गोजौ ओनसोलफोराव ओ सम लानानै सम मबेबा समाव बेबादिनो मोसौफोरखौ सायाव लांनोबो हाया जानाय बेनिखायनो बिसोरो ओ बेबायदिनो फोथारखौ बिसोरो जावफ्लेनानै ओ फोमोनना लायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो।
औ बेबादिनो जोङो माइ गायनो थाखाय जोंथ' आगोलावनो खो ओ गिबियावनो खोथिया फोनांगोन नङा होमब्ला? औ बेबायदिनो खोथिया फोनो थाखाय जोङो गिबि गिबियावनो ओ माइखौ ओ एबा जोङो जोलै एबा बिदान नङा होमब्ला?
औ नोंथां।
औ जोङो बिदान एबा जोलै बेखौ माइखौ जेसेबां खि जेसेबां बिबांनि जोङो खोथिया फोनांगन एबा जेसेबां बिबांनि जोंनो खोथियाखौ नांगौ जोङो ओ माइखौ ओ मोनसे बस्थायाव जोङो सोनानै लागोन नोंथां नङा होमब्ला?
उम औ नंगौ नोंथां।
बेनि उनाव जोङो ओ बे ओ बस्थायाव सोनाय माइखौ दैयाव सोमनांगोन नङा होमब्ला?
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो।
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बे ओ बस्थायाव सोनानै दोननाय माइखौ जोङो खोथिया फोनो थाखाय ओ जोङो खैदिनसो माने बेसेबां दिनसो जोङो सोमनानै दोननाय जायो?
औ नोंथां। बे ओ खोथिया सोमना दोननायखौथ' फोनो थाखाय जोलैनि थाख खाय खोथिया फोनो थाखाय सोमना दोननाय दै ओ सोमना दोननाया सानब्रै सानथाम बिदिहाय सोमना दोननानै बेखौ बोरियाव सानसे बा साननै दोनफिननांगौ। दोननानै लोगोसे बेखौ ओ हालेवना माबानांगौ जायो।
औ ओ औ ओ बेबादिनोथ' जोङो ओ नोंथां बुंनाय लेखा जोङो सानथाम बा सानब्रै नङा होमब्ला दैयाव सो सोमनांगोन औ बेनि उनाव जोङो ओ बोरियाव बोखांनानै साननैबा
अ सानसे आगोलाव सानसे आगोलाव सानसे आगोलाव।
औ फोनायनि सानसे आगोलाव जोङो बोरियाव थिखोनानगोन नङा होमब्ला? औ। बोरियाव थिखांनानै दोननायनि उनाव जोङोथ' बेस जाय समाव जोङो ओ बे खोथियासो खोथिया फोनो थाखाय जों माइ सोम सोमना दोनदोंमोन बेस समाव जोङो ओ फोथारखौ हालेवना लागोन एबा फोमोनना लागोन। नङा होमब्ला औ बेबादिनो फोथारखौ जोङो फोमोनना लानायनि उनाव जेसेबांखि जायगायाव जों फोनांगोन बेखौ फोमोनना लानायनि उनाव ओ जोङो ओ दै सै होनानै बेबायदिनो फोमोनना लानानै ओ बे खोथिया जोङो ओ दैनिफ्राय थिखांना दोननायखौ जोङो ओ बेबायदिनो जोंनि फोथाराव जोङो सारनानै होगोन नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो।
सारनानै होगोन अब्ला जोङो बेबादिनो खोथिया रज'नो थाखाय नोंथाङा बुंनो हागोन मा खोथिया रज'नो बेसेबांसोनि उनाव खोथियाखौ रज'नायनि उनाव जों गायजायो।
अ बेखौथ' जों दान मोनसे दान ओ थामजिबा सान थामजिस्नि सान बिदिहायनि उनाव फुनो हायो आरो नोंथां।
ओ औ नोंथां बुंनाय लेखाथ' जोङो बेबायदिनो थामजिबा थामजि बेबादिनो बेसे एसेबां साननि उनाव जोङो खोथिया जेब्ला माइ-माइ गायनो हानाय ब्ला जौबोगोन नङा होमब्ला नोंथां?
औ नोंथां नंगौ ओरैनो
बे थामजि एबा थामजिबा साननि गेजेराव जोङो जेराव जाय ओ जाय फोथाराव जोङो माइखौ गायगोन बे हाखौ जोङो फोमोनना लागोन नङा होमब्ला? औ बेबायदिनो बेखौ फोमोनना लानायनि उनाव जोङो बे खोथियाखौ फुनानै जोङो माइखौ गायहैगोन नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ।
बेबायदिनो जोङो माइखौ गायगोन बेबायदिनो- बेबायदिनो उनाव जेब्ला माइया मोनबोगोन अब्ला जोङो माइखौ हालायबाय नङा होमब्ला नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो माइ हानानै जोङो माइखौ हाखांनानै जोङो न'आव लाबोगोन। बेनि उनाव जायखौ जोङो होनो मारा नानाय नङा होमब्ला नोंथां? औ मारा नानायानो जाहैबाय माइ एबा नाराजों नारानिफ्राय जोङो माइखौ माइ बेगरखौ आलादा खालामनाय आदब नङा होमब्ला? ओम
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो आलादा खालामनानै जोङो ओ बाख्रियाव दोनगोन बेनि उनाव जोङो नांगौ हिसाबै जोङो माइखौ सौनानै जोङो माइरं बानायनानै जोङो जानो हागोन नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो।
बे - बेनो जाहैबाय जोंनि माइ आबादनि ओ माइ आबाद मावनायखौ बेखौनो होननाय जायो आरो नोंथां। ओ नोंथाङाबो बेबादिनो माइ आबादनि सायाव ओ एसे बुं
औ नोंथां माइ आबाद माइ आबाद होनोबाथ' जोङो गुबै सिन दारै जोंनि आसामावबो जों माइ आबादखौ गोबांथार मावनाय जायो गोबांथार जोङो जों गामि ओनसोलफोराव बांसिनै ओ आबादजोंनो सोनारना थानाय जायखौ जों आबादजोंनो जिउ- खुङो बांसिनै जोंनिया जिउ खुंनाय राहाया जाबाय आबाद मावनाय बे आबाद मावनायनिया गुबै थारै बुंनो थाङोबा माइ आबाद औ माइ आबाद बे माइ आबाद होनोबा माइ आबादा माइआ जाबाय गोबां गोबां रोखोमनि मुंफोरा गोबां गोबां ओ जोङो आसु खिथ्रा बिदिेहायबो लानो हायो। उम आसु खिता जोसा माइब्रा। बिदिहाय। औ नामफोरा गुबुन गुबुन रनजित औ मासुरि बिदिहाय गोबां रोखोमनि दङ गोबां रोखोमनि दं बिदिहाय दानि ओनसोल फोराव आरो औ दानि ओनसोलफोराव आरो नारर्सारि माइ ओंखारनाय जाबाय। नार्सारि माइ नार्सारिनिफ्राय जायखौ जों गलायाव मोननाय जायो। बेबायदिहाय जोलैखौ जोङो गलाफोरनिफ्रायबो लाबनानै जोङो ओ खोथियाखौ फोनायखौ नुनो मोनो दानि जुग गाव आरो लोगोसे बिदिहायनो औ नोंथां आरो ओ गाव गायखानाय माइनिफ्रायबो ओ एक्सट्रायै लाखिनाय बेखौ जों आलादा खालामनानै लाखिनानै बेखौ जोलैनि थाखाय लाखिखानाय बिदिहायबो लाखिनादोन औ बे माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो बिदि जोलै लाखिना दोनखानाय एबा नार्सारिनिफ्राय लाबोनानै जोलै बे जोलैखौबो ओ लाबनानै लाबोनानै बे जोलै फोरख खौ जोङो ओ सानथाम बा सानब्रै सिगाङाव ङो फोनाय जायगानि। सानथामबा सानब्रै सिगाङाव जों दैयावबा हाखराव बा बहाबा दंग फोराव सोमनानै दोनबाय। सोमनानै लाबाय सोमनानै बेखौ सोमनानै दोनबाय हर ओ बेखौ हरनैबा हर थामनि थाखाय जों बेखौ सोमनानै दोनबाय सोंमना दोनोब्ला जोङो फोथारखौ बेखौ जाय जेराव जोङो फोनाय जागोन जायखौ जोंओ खोथिया फोनाय बुङो। बे खोथिया फोनायनि थाखाय जोङो। हालेवग्रोना लानांगोन हाखौ जोङो मोनहोना लानांगोन जाय खौ दैदों जोङो दैजों ओरै ग्ल ग्ल खालामनानै मोनहोना लानानै जों जेराव जों खोथिया फोगोन बेखौ मोनहोना लानानै खोथियाखौ जोङो सान साननै बा सानथाम दोनबाय। दोननानै बेखौ जों बोखांबाय बोखांनानै सानसे सिगाङाव फोगोननि सानसे सिगांखालि जोङो बे खो माइखौ एबा जोलैखौ जोङो थेखांना एबा बोरियाव थेखांनानै ओ बेखौ जोङो जायखौ जोङो गाजा बेरहोग्रोना लायो एसे गाजा बेरहोग्रोनाय बायदि औ गाजा बेरह्रोग्रोनाय बायदि खालामना लानानै जायखौ जों थाब गोरलैयैनो बियो ओ जोलैया थाबैनो जौ जौखांगोन माइआ जौखांगोन खोथिया बिदिहाय बेनि थाखाय जोङो बेखौ ओ खामना लाग्रोबाय बेनि उनाव जों खानसे सिगाङाव थेखांना दोननानै फोमोनना लाबाय हाखौ बेवहाय जोंओ सारना हैबाय बे जाबाय खो थिया बेखौ जों खोथियाखो जौबाय थाजासिम जौबाय थायो जेला जौबाय थाबाय जौबाय थाबाय बे समाव जोङो ओ जेराव गायगोन जों बे माइखौ खोथियाखौ जेराव गायगोन बे दुब्लिखौ फोथारखौ जोङो हालेवग्रोना लाबाय हाखौ फोमोनग्रोना लाजोबनांगो जायखौ जोङो फोमोननाय दानि जुगावथ जोङो हालफोरजों गोबाङानो खम जालांबाय। दानि जुगाव जोङो ओ मा होनगोन। ट्रेक्टर औ ट्रेक्टरफोरजोंसो हालेवनायखौ नुनो मोनो। बे ट्रेक्टरफोरजों हालेवो हालेवगोरना लानानै जोङो जेला। बे खोथियाया। से दान बा थामजिनै थामजिबा बिदि दान सान सफैबाय। सानजायो अब्ला बेखौ फुजानाय एबा एसे गोरा जायो आरोफ फुजानाय गोरलै होनना बेखौ गोरा जाबाय से दान बा थामजि थामजिबा सान जायोब्ला बेखौ फुनो हानाय जाबाय आरो जेराव एसे गोजौ गोजौ जाबाय। फुना लानांगोन बेखौ जोङो। हाया मोनबा फोमोनना दोननानै जों खोथियाखौ फुना लानांगौ। फुना लानानै बेखौ जों गायनो थाखाय मानसि लिंबाय। दानि जुगावथ' हायजिरा बिदिहाय लिंनाय जायो हायजिरा बिदिहाय लिंनानै जोङो। गोबां आइजोफोरा बांसिनै आइ आइजोफोरखौ गायनाय नुनो मोनो आइजोफोरखौ। बेखौ होना होबाय जों फुनानै फुना लाग्रोजोबनानै गासैखौबो। बिदिहाय फोथाराव मोनहोखानाय हा फोथाराव बेखौ जों गायनो होबाय। गायनो होनानै गायबाय गायनानै बियो। गायनानै औ गायहोबाय गायनानै बियो गोदो देरबाय देरनानै। उनाव राबाय रानानै फिथाइ थायैनो हमबाय फिथाइ थायबाय। फिथाइ थनानै बे फिथाइखौ जोङो मोनहोबाय बे लाासैनो मोनलांगोन मोनबाय। मोननानै बेखौ जोङो। दानि जुगाव मेसििनफोरजोंबो हानाय जायो मानसियाबो हानाय जायो बिदि हाबाय मेसििनजों हायो। ा मेचिनजोंोननो। दाना दंफांनिफ्राय फिथाइखौ आलादा खालामफानाय जायो मेसििननिफ्रायनो दानि जुगाव। औ बेनोा गोदान जुगाव आरो लोगोसे नङाब्ला हाना लाबोनानै जोङो। मानसिया हानानै हायोब्ला सुबुङा हानानै लाबोब्ला। न'आव लाना फैनानै सिख्लाफोरावबा बहाबा दोन्थ'बाय दोनथुमनानै बेखौ। बिदांनिफ्राय जायखौ जोङो दंफांनिफ्राय माइ दंफांनिफ्राय आलादा आलादा थाखाय। मारा लानांगौ जायो ट्रेक्टरद गिदिंबाय नङाब्ला बेखौ। जोङो औ मोसौजोंबो। फिदिंनानै बिदिहाय आलादा खालामनायजोबो जायखौ जोङो मारा होननानै बुङो। बेमारानानै बेखौ बाहायनानै जोङो। बेखौ आलादा खालामनानै गावबा गाव बाख्रि जायहा गावब गाव गाव न'खराव। बाख्रि थायो बेफोराव। बाख्रिफोराव सोनानै बेखौ दोनथुमनानै जोङो जाबाय थानो थाखाय बेखौ बाख्रिनिफ्राय दिहुन दिहुन। लामनानै सान्दुंफ्राव लामनानै बेखौ। मिलाव लांनानै एबा दिंखियाव एबा दिंखियाव सौनानै जोङो माइखौ जानाय जायो माइरं जायो। जों माइरं बुङो जों आदारनि थाखाय बेखौ बुथुमना लानाय जायो बिदिनो आबाद। बा माइ आबादा बिदिहाय सोलियो आरो नोंथां। औ नोंथां औ माइ आबादा बिदिहायनो जायो आरो नोंथां।
ओ। नोंथां थिनानै होखानाय समथ' जों जोबनो। जोबहैबाय माने जोबनो सम जाबाय नङा होमब्ला नोंथां।
औ नोंथां थारैनो।
औ जोङो जेसेबां।